हेलौ।
हेलौ औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
ओ मा खालामदों।
दा नै आं ओरैनो दं।
अ।
खोनादों ना?
ओरैनो दं ना?
औ औ औ।
औ-औ खोनादों।
औ।
माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा सम दङ नामा।
आं दा समा दङ गेलेनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
गेलेनाय।
औ-औ।
रायलाय जायो दे गेले। नायनि सायावनो रायलाय जायो। नोंथाङा फोरमायग्रदो दे नोंथाङा मा-मा? खेलाखौ गेलेयो।
आं गेलेनायाथ' गेलेयो फुटबल गेलेयो। दैगल गेलेयो। दा मेनानो। जोंनियाव बेल'ना।
औ क्रिकेट
औ बे-बे।
सोखोरो गलेयोना गेलेया नोंहालाय?
गेलेयो गेलेनाया ओरैनो
अह।
गेलेला बायो गामियाव बां बांसिन दा। फुटबलखौ गेलेयो आरो।
खोनादोंना?
गेलेयोना।
औ औ। दाथ' भलिबलनि। सिजेन गैलाना।
औ।
औ खोनादों ना?
औ दा फुटबल गेलेबाय थायो नामा दासान्दि
दासान्दिथ' गेलेगासिनो दङ। दन नोंथाङाबो नोंथाङा जेनेबा मा मा खेला गेलेनो मोजां मोनो दे
ओमफ्राय साउन्दआ मोजां फैयाखै माने साउतआ साउथआ मोजां फैयाखै।
एबार मोजां खोनादों दा हेल'
औ एसे मोजांखाना दासो एसे मोजां खोनादोंदे औ
खौ होनदांदां मा मा
नोंथाङा औ दाथ आं गेलेनायालाय ओरैनो आं क्रिकेटखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ
बेनिफ्रायसफोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो क्रिकेट मोजां मोनो बल बेयो
हेल'
फुटबलखौबो थाखाय गेलेनायाव जोबोद मोजां मोनो देहानि थाखाय
अ ह दा खेलेग्रा गेलेगासिनो नों हा
औ गेलेगासिनो दं बेलासि बे बेलासि बेलासियाव बिदिनो गेलेयो जोङो। दा एसे खम जादों दायो फुटबलनि सिजोन जालायमोन दा अवालकप जागासिनो नङा होनोमबा
अ औ औ औ औ
अवालकाप जानायनि जाहोनाव जोङो दा फुटबलखौ एसे इन्टारेस्ट गोसो होसिनाय जानानै दं आरो दा औ गावबागाव बोथोर थायो नङा होनबा दाखलै आइ पि एल जाखांबाय
औ औ नोंथांमोननियाव फुटबलखौ फुंनि समाव प्रेक्टिस खालामोन आं गेलेना
औ खालामग्रा दङ नोंथां माने औ खोनादों खोनादों खालामो जोंहा लोगोफोर दङ बिसोरो माने गेलेबाय थायो आरो बिसोरजोंनो गोबां गथ' गथ'फोरबो थांफानानै समाव माने गेलेयो
फिल्ड फिल्ड गेलेग्रा फोथार मोनसे दंखायो बे गे बे गेलेग्रायाव माने ज' ओनसोलनि गथ' गथाय सेंग्रा गासिबो फैनानै बेयाव माने प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरो
ह जोंनियावबो बिदिनो जेनेबा फुं फुङाव जेनेबा गथ'सा उन्दै गथ'साफोर दङ उन्दै उन्दै दङ हिनजावफ्राबो उन्दै उन्दै दङ बेबायदिनो आरो दा गिदिर बेफोर आरो फोरोङो माखासेसो फोरोङो बिनि फाला फाला फोरोङो आरो
ओरैनो औ ओरैनो नोंथां फुटबल गेलेनायजों जोंहा मा मा लाब जायो बुंनो हागोन नामा
देहानि थाखाय स्ट्रं आरो गावनि देहाया फ्रेस थायो
औ
बा नों मोजां गेलेलांनो हायो औ औ गोलोमदै गवा
बिनि थाखाय जोङो माने औ बेनिफ्राय गेलेनायजों लोगोसे जोंहा सोबनाय ना गाज्रि
औ औ बेफोरखौ जानगाराव दोननो हायो माने इन्टारेस्टआ जाहैबाय फुटबलाव नोङो गोसो सो होबा थायोब्ला बैफोर
औ
सोबना जानायखौ गोजानाव दोननो हायो आरो
औ
ना गोसो जाया माने गोसो सिङाव सानबा थानोसै जेनेबा फुं फै सै ओंखारसै थेंक मोनो आरो बेलासिनि समबायदि फैयोबा कें कें मोनो आरो जेनेबा थिनथा टाइम फोराव माला स बे माला सफैबागो मोनो आरो बिफोरबायदि बेबो मोनसे निसा बायदि जायो आरो बे फुटबलफ्राबो गासिबो निसाफोर बादि जायो आरो जेरै निसा सोबनायाव निसाखौ खौ नांगौ बेफोरबायदिनो निसाफोर बादि जायो आरो
औ औ निसानिफ्राय जोङो गोबां गोजानाव थानो हायो आरो ना गेलेनायनि गेजेर जों
औ अ
बेनिफ्राय जोङो जोंनि फरायनायफ्राबो मोजां जायो दां ना?
फरायनायाबो टाइम जेनेबा नोंङो जेनेबा उम नों बेलासियाव मेङोना बल जोनानै जेनेबा में-मेंनाय मोनो बयबो मेंखायो होमबाबो नोंङो गोसोखौ जे दाद खालामनानै थिन घन्टा बिदि फरायबाबो बेस्ट जायो आरो मेंनायाथ बयबो जोंगो गावनि गोसोखौ लाथाबनानै जेनेबा फरायबाबो साक्सेस जाहैगोन आरो बेफोरबायदि
जिनिसा माने ओरैबायदि जायो आरोना नोंङो देहाखौ जेबो गेलेयाबानो देहाखौ दुरबलसिमसो जायो नङा होमबा
औ
गेलेयाबा जोंङो माने देहाखौ दुरबलसिनसो मोनो खिन्थु जोंङो गेलेयोबा देहाया जोंना बिराद मोजां जायो औ खिन्थु लेखा फरानायाबो जों फरायनो गोसो जायो आरो जोंना ब्लेम जायोना
उम देहाया फ्रेस मोनो जेनेबा गिलिर मोनोब्ला नों रेजें मोनहैयो बै समाव नों गोलोमदै गगारबायना जेनेबा नों दिनैनि दिनैनि जानायखौ नों गोलोमदै गगारहैबाय बेफोरबायदि नो हगार होयोबा फ्रेस मोनो आरो दे देहाखौ रेजें मोनो
औ आराम गेले खांदों खनसे स्र' दुगै फैदो नङा होमबा
उम उम
बिनि उनाव आरामसे लेखा स्टाडियाव जदो जोङो
औ
निसानिफ्राय जानगारनो हायो आरो बे बुस्थ'आ निसा बुस्थुनिफ्राय जानगार जानो आरो औ
आरो नोङो बिदि सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय थाग्रा मानसिया सानसे थाङाबानो बोरैबा मोनोना देहा
देहाखौबो दुरबल मोनो थाङाबानो जेनेबा माबा जेनेबा माबा बावनाय माबा बावनाय बेबायदि मोनो नों लोगो दिगि इन्टारेस जोहैनाय जायोना गोसोखांहरबाय थायो आरो जोहैनो मोनामा सानसे जोहैनो मोनाबा बेफोरबा
नंगौ नंगौ
देहायाबो गिलिरैनो थागोन उम
औ
उम
दा नोंथाङा मालाय जोनायखौ नायनो मोजां मोनोना मोना
हा हेलौ खोनादों
उम खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा मालाय जोनायखौ नायनो मोजां मोनगोन ना मोना होनदां?
मालायजोनायखौ? मालाय जोनायखौ बो नायनो मोजां मोनो मानि एकदम गावनि फिल्ड बादि मोनो आरो जोनो जोनो लुबैनाय बेफोरबायादि मोनो आरो मालायनायखौबो। इन्टारेस्ट जाथारो आरो।
औ नोंथाङाबो ओरैनो मेटसफोर जोयो नामा?
जोयो।
जोयोना ओरैनो ओनसोलफ्राव माबा मोनसे खेल जायो नामा?
खेलाथ' जागासि नो होनदों ट्रफिनो दं गाबोन लाहैनो होनदों। जायो एसे गोजान गोजान जायो आरो।
औ।
बिदिनो एसे गामियावनो ओरैनो आरो नेद क्लाब माबा बुथुमनानै जायो।
औ गामिनि गोजा क्लाब जेनेबा सेंग्राफोर
गामिनि गोजाना सेंग्राफोर अ।
उम।
मोजांङानो जोजोब बो
अ औ जायो बिदिनो बबावबा जेनबोयो बबावबा देरहाबोयो बिदिनो खाफालनि खोथा आरो। नाजानिनि सायाव थायो।
औ। दा भलिबलखौ मोजां मोननो होनदों नामा?
भलिबलखौबो मोजां मोनो आं औ। दाथ' बलि बलिनि सिजेन गैलाना। गामियाव गेलेयो औ।
गैया गैनालाय औ।
मेसबो नांङो।
औ।
दा सिजोन। गैला फुटबलनि सिजोन जाबाय। हेलौ।
माने गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनाथ'। देहाखौ स्थ्रं खालामनो थाखाय ना। जों गेलेथारनांगौ जायो आरो थाखा फैसाजों खुनु खोथा गैया नङा होनबा?
खुनु खोथा गैया।
औ। दानि जुगावथ' आरो देहाया बिराद देहाखौ जोङो बिराद जोथोन लानो। जाहैबाय बेमार आजार जायोना दा गोरलै जानो थाखाय। जेरैबायदि दा गोबां। प्रेसारफोर जाग्रा जाबाय नङा होमबा।
औ।
अन्थाइफोर जाग्रा जाबाय अन्थाइथ' दाना बिराद। जासैग मानसिफोरनियाव।
बयनावबो जायो जानायनि सायावबो जायो बे जानायनि। जेनेबा नों। जानानै ओरैनो थानाय। जानानैनो। जा मा गगार जा जेनेबा एसे मावो मावनायाथ' मावो दे मावनायाव। एसे मोरैबा जानानै दं। बे बुस्थुआ। जाहैबाय जानायनि सायाव जायो बिदि।
औ नोंथां।
दे नोंथां होनबा दोनथ'नोसै नामा दसे।
दे गोबावबो जाबाय। नामा गोबावबो जाबाय होनदां नोंथां जाथ'बाय दे औ दे। दे।